हेलौ
औ नोंथां।
औ खोनाखादोंना नों
औ खोनादों नोंथां औ
औ जोबोद मोजां आं बे समाव नों नथांनो फन हरनायनि जाहोनानो जाबाय मोनसे गोनांथार आयद दाखौ सावरायनो थाखाय फन खालामदोंमोन दा नोंथाङा ओरैनो दङ ने
औ दङ नोंथां औ
औ दा जोंनि सावरायनो गोनां आयदायानो जाहैबाय ओ एसे गुबुनखौ सावरायनि
औ जागोन नोंथां
बर आइजोफोरनि आथिखालाव माने फारि दावगानाय बुंनांगोन मानो होनोबा बर' आइजोफोरनि फारि दावगनाय मानो होनोबा बर' आइजोफोरा आथिखालाव गोबां माने गिदिर गिदिर खामानि मावगासिनो ओरैनो जिरायनानै थायाखै गुबुन हारिफोरजों समान हिन्जावफोरबो गुबुन हारिनि हिनजावफोरबायायदि बर' हारिनि हिन्जावफोराबो आथिखालाव ओरैनो जिरायनानै थायाखै दा दा जोङो नायोबा नुयो फालांगिनि खेथ्रआवनो होन साख्रि बाख्रिनि खेथ्रआवनो होन फरायनाय खेथ्रआवनो होन बेखौ लानानै सावरायनो सानदों नों जागोनना औ अब्ला आंनो एसे बेखेवनानै होग्रो
औ औ जागोन नोंथां औ बेखेवना होदो नोंथाङा
औ औ दा जोङो बर' माखासे आइजोफोरनि जारिमिनखौ नायहरोबा नुनो मोनो जों सिगां समाव बर' आइजोफोरा गावसोर माने माखासे जोंनि स-ससाइटिया ओ प्रेक्टिकेल ससाइटि माने हौवा हौवा गाहाय समाज होननानै बुंनांगोन। दा हौवा गाहाय समाज हिसाबै ओ हौवाफोरा हिनजाव ल खौ जोङो हिनजावफोरखौ माने न'आव थानानै खामानि मावनानै थाजानो लुबैयो जेराव न'खर सामलायनाय होनोब्ला संनाय खावनाय बेजों लोगोसे उन्दैफोरखौ जोथोन लानाय न'खरनि माखासे बारि बेंनाय ओ जेरै गायनाय फुनाय बेफोरखौ जो थोन लानायखौनो जों मिथियो आरो न'खर सामलायनाय होनोबा थिग बेबायदिनो जोंनि हौवा गाहाय समाज हिसाबै ओ सिगां समाव जोङो बर' हौवाफोरा बाहेरायाव ओंखारनो होआमोन आरो नाथाय आथिखालाव बेफोरो जोंनि समाजाव थाबथानानै थायाखै समजों लोगोसे सोलायबोदों मानो होनोबा जोंहा गोबां माने जारिमिनखौ नायनो थाङोब्ला बै समाव सिगां समाव बर' आइजोफोरा एसे ओ जोंनि बर' जारिमिनाव नायनो थाङोब्ला बर'फोरखौ माने गुबुन हारिफोरा मुगैयोमोन दा ओ बिसोरो लेथ्रा बेफोरबायदि खोथाखौ जों खोनानो मोनो लेथ्रा हारि माहाहारि बेफोर नाथाय आथिखालाव बिदि नंला जों खुब माने गोजौ ओ जोंहा स्टेनडार्ड दाउ फैबाय साखोन सिखोन फैबाय बेनिखायनो सिगां समाव जोंनि ओ हौवाफोरा बर' हिनजावफोरखौ जों बाजाराव मैंगं फाननाय बा गुरनानै फानफैनाय साम' खांख्राइ लाबोनानै फानफैनाय बेफोरबायदि बेफार फालांगियाव खाबु होआ फैनो खाबु होआमोन दा बेनि जाहोनानो जाबाय बर'फोरा गोसो गोरलै बर' हिनजावफोरानो होन हौवाफोरानो होन दा गोसो गोरलै हिसाबै माखासे गुबुन हारिनि खाबु फुलानफोरा बर' हिनजावफोरखौ माने खाबु लानानै मोजां मोननायनि फाव खालामनानै बिसोरो थगायोमोन आरो दा बेफोरबायदिखौ जोंनि बर' माखासे साननो गोरों हौवाफोरा औ बाजाराव बिदिनो फाननाय माखासे नेमफोरखौ बाजाराव थांनो होयि खालामनानै दोनदोंमोन बै समाव सिगां सम
औ नंगौ
नाथाय बेफोरो जोंनि समाजाव समजों लोगोसे सोलायबोबाय दा बर'फोराबो माने सिगां समाव हौवाफोर हौवा गथ'फोरखौल' बांसिन फरायसालियाव फोरोंनायखौ नुनो मोनोमोन नाथाय
नंगौ नोंथां
जोङो समान समानै फिसा हिनजावब्लाबो फिसा हौवाब्लाबो जयैनो मोजां स्कुलावनो फोरोंनायखौ नुनो मोनो बेहाय फाराग खालामदिया बेनि थाखायनो आथिखालाव आं सानो जोंनि बर' समाज थाबैनो जौगानो आरो थाबैनो जों मोनसे मोजां हारि होननानै आथिखालाव बुंनानै लानो हानायनि खमथाया फैदों जेरै फरायबाय गोबां फरायनायनि उनाव माबोरै आथिखालाव रांखान्थि आरजिनांगौ बुहुत बेनि बागै मिथिबाय आरो समजों लोगोसे जोङो रांखान्थिखौ माबोरै आरजियोब्ला जों साबसिनै मोननो हायो बेफोरनि बागै मिथिनाय जोङो आथिखालाव गामिनि आबादारि मादैमोनहाबो ओरैनो जिरायनानै थायालासिनो गावसोरनि न'आव जानो आग्लायनाय मैगं थाइगंफोरखौ बाजाराव लानानै फैयो फानफैयो गामिनिनो बाजार हाथायाव दा बेफोराव जोङो रां रांखान्थियारि माने न'खराव मदद होनायखौ जों बुंनांगोन बेजों लोगोसे बर'फोराथ' जोबोद माने जिब जुनार फिसिनो मोजां मोनो बेनिखायनो सात मोनफ्रोमबो बर'फोरनि न'खरावनो जेरै दाउ अमा मोसौ बोरमा बेफोरबायदि जिबफोरखौ मोननायलाय बिसोरो माने फाननानै न'खरनि राहा सुंथानाय बायदि खामानि मावो आरो हौवाफोराबो बाहेराव मावो आरो हिनजावफोराबो बेबायदि खामानिखौ मावो दा बेयावल' गामिनि खामानि मावनानैल' थाबथानानै थायाखै जोंनि बर' आइजोफोरा आथिखालाव अफिसफोरावबो गोबां मोजां मोजां गोजौ गोजौ थाखोआव खामानि मावनायखौ नुनो मोनो जेरै हमनानै ला ओ डिसि अफिसफोराव खेरानि हाबा मावनाय बा सोरबा अफिसार बेनिफ्राय जों लानो हाबाय बावो आथिखालाव ट्रेन्दिं बायदिखौनो बुंनांगोन। फोरोंगिरिनि हाबा मावनाय दा गोबां जोंनि बर' आइजोफोरा मोजां मोजां डिग्रि लानानै मोजां मोजां स्कुलाव फोरोंगासिनो। बेजों लोगोसे जोङो एगजामपोल हिसाबै लानो हायो। जेरै बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि हेड अफ डिपार्टमेन्ट बड'आव जोंनि बर' आइजो इन्दिरा बर' मेदाम मोनहा माने गोबां माने गोजौ थाखोनि आरो गोजौ थाख थाखोनि बिबान लानानै खामानि मावगासिनो बर' हारि आरो गहाथि इउनिभारसिटिफोरनि ओ स्र्नपुरबा चौधुरि मेदाम मोनहाबो माने हेड अफ डिपार्टमेन्टनि बिबानखौ लानानै आथिखालाव ओ इउनिभारसिटियाव खामानि मावगासिनो बेबायदिनो जोंनि समाजाव गोबां माने मोजां मोजां आइजोफोरा माने खामानि मावगासिनो आरो बेयाव औ बेयावल' थाबथानानै थायाखै फोरोंनायावल' जोङो फालांगि फालांगिनि खेथ्रआवबो मोननो हायो जेरै मोजां मोजां फालांगि सि सिनि अयभिं खुलिनानै माखासे ओ रांखान्थि यारि फालांगि खालामदों सि दानायनि बेजों लोगोसे जे जोङो ओ दाव अमा फिसिनायनि फार्मिं खालामनानै बेजोंबो जोंनि बर' आइजोफोरा ओ रां आरजिगासिनो जेरै गामि गामि सरखारजों दानानै हो सेलहेब ग्रुब नङा होमबा नोंथां दा बेफोरखौ राय राय रायखांनो गोनां मानो होनबा बेनि गेजेरजोंबो जोंनि गोबां बर' आइजोफोरा मोजां खामानि मावनो थाखाय सुबिदाखौ लानो हादों ज' ग्रुुबैनो औ दा बेफोरखौ आं नुनो मोनो आरो जोंनि बर' समाजाव बर' आइजोफोरनि आथिखालाव माने रल मोजां रल लानानै बे बर' समाजाव खामानि मावगासिनो।
औ
दा नोंथां नोंथांनिफ्रायबो माखासे बेबायदिनो बर' हिनजावफोरनि आथिखालाव जौगाबोनाय आरै दावगानाय बेखौ सुंदय फोरमायनो थाखाय
औ जागोन नोंथां ओ आथिखालावथ' जोंना ओ बर'आ आइजोफोरा माने जेरै जोंना ओ बर' जेरै सासे फरायसाफोरा माने ओ गोदोनि दिनावहाय बर' स बर फरायसाफोरा जेरै ओ आइजोफोरखौ एबा ओ हिनजाव साफोरखौहाय फरेका फरायनायाव एसेबां माने गोनां होननानै बुङामोन आरो माने गोनां साननामोन आथिखालनि मुगायावथ' जोंना हौ माने बेफोरबादि जेबो सिन गैला ओ लेखा फरायनाय जोंना आथिालाव ओ बे हिन्जाव फासो बांसिन माने गोजौ थाखोआव थांनो हायो आरो नोंथां ओ जेरै जोंना ओ गोबां माने बुरजा बुरजा पारसेन् लानानै उसार खालामनो हायो जेरै फरायसुलि फोरासो माने गोबां बुरजा बुरजा फार्सेन लानानै गोसो होना फरायनानै फार्सेन लाखियो आरो बिदिनो ओ सरकारनिफ्राय गारि लानो हायो औ जोंनि ओ आथिखालाव जोंना बर' ओ फरायसुलिफोरखौसो बांसिन फरायनानै जोंडो जौ गासारनायखौ बांसिन नुनो मोनो आरो नोंथां। जेरै जोंना ओ फरायसुलिफोरा ओ माने गोबां गोसो होयो फरायनायाव लेखा फरायनायाव ओमफाय आरो बिदिनो जोंना ओ फरायनायजों लोगोसे बिदिनो साख्रि नागिरनायावबो जोंना ओ गोबां माने बिदिनो गोसो होलांखायो आरो नोंथां जेरै ओ आथिखालनि मुगा - बेयाव जों नुनो मोनोदि ओ बर आयजोफोरखोबो जोङो गोबां जेरैहाय साख्रि फोराव जेरै जोंना ओ आर्मियानो जा कामान्डआनो जा माने गोबांफोरावनो माने जोङो सेलेक्ट जाबोनायखौ नुनो मोनदों आरो नोंथां नोंथां ओ जायनि जाहोनाव औ औ नंगौ नोंथां औै जोंना जायनि जाहोनाव बेफोरखौ ओ बाहागो लानो हायो। हानायनि जाहोनानो जाहैबाय इडुकेसन दङ ओ बे फरायनायनिखायसो
हेलौ नोंथां नोंथांनि ओ भइसखौ आं मोननो हादिया हेलौ